हेलौ
हेलौ
नोंथाङा आंनि बुंनाय खोनादों ना
अ नोंथांनिखौ बहुद ओ खम खोनादों माने सउनखौ फिसा खोनादों औ खोनादों खोनानाया ओमफाय साउनखौ फिसा खोनाथारदों
औ खोनादोंना
ओं-ओं ओ नोंथा थांङा दायो रायलायनो सम होनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां
अह-अह-अह दे बिदिब्ला जोंहा जानाय लोंनायनि सायावनो रायलायनोसै
औ
औ जानाय लोंनाय बुंब्लाथ' मिथिखागौ जों बयबो जोंनो जानाय लोंनाया बेसेबां गोनांथि दङ जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि मोननो हायो आरो बेनि गेजेराव जोंहा ओंखामखौनो गाहाय होननानै बु बुंनांगोन ओमफ्राय ओंख्रिफोरनि बेलायावथ' बुंनोनो नाङा जोंहा गोबां रोखोमनि मोननो हायो आरो गोबां रोखोमैबो जोङो संनानै जायो बिदिनो एवनाय रुनाय बिदै गोनां बिदै गैयि बेफोरबायदिनो ओ नोंथाङा जोंनि माखासे जाग्रा ओंख्रिफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां खोना आंनि बुंनायखौ खोनादोंना नोंथाङा
दांखौ आङो गोबां माबा खम खोनाथारदों आरो
औ खोनादोंना
ओं दे बुंलाय
बिदिब्ला नोंथां ओ जानाय ओंख्रि बुङोब्ला आरो गिबियावनो अनला ओंख्रिखौ जोंनि दोरोङारि मैगं हिसाबै जोङो जानाय जायो बेखौ जोंङो संनो ब्ला गिबियावनो माइरंनि गोनांथि जायो आरो माइरंखौ जोङो दसे सम दैयाव सोमनानै दोननाय जायो बेनि उनाव जेब्ला माइरंङा गुरै जायो अब्ला जोङो बेखौ बोखांनानै ओ दिंखि बा ओ जायहा दिंखि गैया बिसोरहा थबसिफोर आरो मेचिनफोराव देनानै लानायखौ जोङो नुदों आरो बेनि उनाव जोङो अनलाखौ गोबां रोखोमै जानायखौ नुनो मोनदों नोंथां ओ गिबियावनो जोङो अनलाखौ खारै महरै औवा मेवाइजोंबो जायो बेखो खौ जोंङो जानोब्ला गिबियावनो औवा-औवा मेवाइखौ लाबोनानै जोङो हाना लानानै बेखौ एसे खारै होनानै रबहोनानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेवहाय दै होनानै बे बेखौ गोदौ होनानै लाग्रोयो आरो बेयाव जोङो गोसो बायदियै नोङो बेदरफोर होनोब्ला बेखौ ओ गिबियावनो एवफ्रानग्रोनानै बेलेग दाबोराव दोननाय जायो आरो आरो बेनि उनाव जे ब्ला बे मैगंआ गोदौवयो दैया अब्ला जोङो बेवहाय देनानै लाखानाय माइरं गुन्दैखौ आखाइजों एसे-एसे सारनानै होयो आरो गथा जायै बायदियै आरो जेब्ला मैगङा मोजाङै गोदौवो अब्ला बेवहाय एवनानै लाखानाय बे बेदरफोरखौ जोङो होनाय जायो आरो बेनि उनाव गोसोबाय जोङो मस्लाफोर होजायो जेरै सामब्राम दुन्दिया आरो खासिदारि बायदिखौ होयो आरो। आरो जोङो अनला ओंख्रिखौ साम'जोंबो जायो आरो लाथाजोंबो जानायखौ नुदों आरो आरो जोङो अनलाखौ ओ लाइजोंबो अनला फाख्रि महरै जायो। आरो थाइगिरजोंबो अनला मेखि जोङो जायो आरो थावजों बेवहाय जोङो ना बेदर। बाबो गोसोबायदि होजायो बेवहायबो आरो आरो थाइगिरनि जा बे बा बेखौबो जोङो जायो ओ अनला खारैयाव होनानै आरो जोङो खोदैखौबो जायो आरो नोंथां आरो बासिगिखौबो जोङो बेवहाय खारै महरै संनानै जायो आरो नोंथां। नों नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादोंना?
ओं खोनानाया खोनादों आं बाट बहुद माने खस्थ' जादों आरो खोनासंनायावहाय।
औ नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माब्रै सङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ जोंनि जायगायावबो बे एखे प्रसेसजोंनो जानाय जायो आङो बिनि अनलानि अनगायै गुबुन। औ गुबुन ओंख्रिनि बागै बुंनोसै नामा।
औ नोंथां फोरमायलाय?
जोंनिथिं जेनेबा सबायाइ ओंख्रि जानायखौनो फोरोंनायनोसै आङो। सबाय ओंख्रि जानोब्ला बिदिनो जोङो सबायखौ एवग्रोनानै एवनायनि उनावहाय जोङो बिगुर खुनाय जायो। बेखौ फुनानै ओमफ्राय। बेखौहाय ओ उआल बिगुर फुनो थाखाय उआलफ्रावहाय देना लाग्राय जायो आरो ओमफ्राय उालजों देनानैहाय बे बिगुरखौ जावस्रोना लानाय जायो जावस्रोनानैहाय ओमफ्राय बिगु मोजाङै स्र'नानै ओमफ्राय बेनि उनाव जेनेबा माजों जायो जेरै साम'फोरबा साम'फोरखौबो बिदिनो सिगांग्रोलाबोनना दोननानै बेखौ सोमना दोननानै मैलाफोर खारहोनो थाखाय सोमना दोननाय जायो। सोमना दोननानैहाय बे साम'खौ साम'नि दाखोन होनना बुङो जिहेथु दाखोनखौ गारनानै आरो बिनि ओरै खिथुनि माबाखौ दाननानै ओ साम'खौहाय आरो सोमना दोनफिननाय जायो आरो। ओमफ्राय बेनि उनाव जेनेबा जानो लागा जाबाथाय बिनि अखानायनायैै साम'खौ ओ एवदबना लानानै बिदिनो पियास बानलु इदि होनानै एवदबना लानाय जायो एवदबना लानानैहाय बे सबयाव होनाय जायो आरो ओमफ्राय सबाइखौ संनो थाखाय जोंना खारैनि गोनांथि जादों आरो खारैआ जिहेथु सबायाइखौ रबहैयो आरो बियो सबायखौ रुइनायावहाय ओ खारैआ मदद खालामो। बेनिखायनो जोंहा सबाइनि गोनांथि जाथारो अ सरि खारैनि गोनांथि जाथारो बेनि उनावहाय ओ जेनेबा बेदरफोर बिदिनो दाउफोरजों जायोबाबो दाउखौहाय एवना लाग्रोनानै बे सबयाव होनाय जायो आरो ओमफ्राय अमा बेदरजोंबो अमा बेदरफोरजोंबो बिदिनो जानायखौ नुयो आरो ना गोरान नाफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो सबायाइखौ संनायानो जाहैबाय सबायखौ ओ गिबियावनो ओ जोङो मोनसे दै लाग्रोनाय जायो दैयावहाय बिदिनो सबायखौ होनाय जायो बेनि उनावहाय सबायाइखौ रुइनो थाखाय खारै होयो ओमफ्रायो जा एवदबना लानाय बेदरफोर बेखौहाय होसननाय जायो आरो बेनि उनाव बिदिनो बानलु मस्ला मस्लि बिदिनो सामब्राम गुफुर हाइजें बेफोरखौ आरो गोथावसिन खालामनो थाखाय होदेरनाय जायो आरो। हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों दे।
अ औ ओमफ्राय नोंथाङा माखासे रुनानै जानाय ओंख्रिफोरनि बागै ओ फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ रुनानै जानाय ओंख्रि बुङोब्ला जोंनाव बे लाइ ओंख्रिखौबो जोङो मैद्रु महरै रुनानै जायो आरो आरो बेनि उनाव। जोङो आङो बेखौल' नुदों आरो नोंथां मैद्रु मैगं बेखौ ओ लाइखौ रुनानै जानायखौ आरो बेनि अनगायै गुबुन मैगं आङो जानायखौ नुवाखै। नोंथांमोननि ओनसोलाव बे लाथा एम्फौखौ जायोना जाया नोंथां?
जायो नोंथां जायो।
औ बिदिब्ला माबोरै संनानै जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बर' सुबुंफोरनि थाखाय गोबां माने ओ आंगोथार जाग्रा मुवा होनना बुंनांगोन बेखौहाय ओ जोंनि जोंनियावहाय बिदिनो फ्राय एवनानै जायो ओमफ्रायो ओ बिदिनो अनला ओंख्रि मैथा ओंख्रि ओ- बेफोराव होनानैबो जायो आरो। बेबाय दिनो गाव गोजायबो माबा एवनानैहाय जायो भाजि एवनानै। ओमफ्राय बिलाहिफोरजोंबो बिदिनो जानायखौ नुनो मोनो आरो। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां। फोरमायलाय।
अ अ बेफोरबायदियैनो जानाय जायो आरो। ओमफ्राय नोंथाङा ओ- खांख्राइ आरो ओ- खांख्राइनि जानायखौ एसे फोरमायना होनो हागोना? खांख्राइखौ माजों माजों जानाय जायो माबोरै जानाय जायो?
औ नोंथां ओ-दाथ' खांख्राइनि अनजिमाया एसे खम जालांनो हमबाय मानो होनोब्ला मानसिफोरा दानिया आबाद फोथाराव गोबां ओ- माइ गायनाय। फोराव मुलिफोर बाहायनाय जायो नालाय बेनिखायनो बेफोरनि अनजिमाखौ एसे खम मोनो आरो ट्रेक्टरफोर बाहायनायजों बेसोरनि ओ- बे ओ-थाग्रा बाहाफोराबो हामा जायो नालाय बेनिखायनो बेफोरखौ। एसे खम मोननो थाङो आरो। थेवबो ओ- एसे एनै। खौ मोनो आरो हाथायफोरावो जो बायनानै लाबोनायखौ नुदों आरो। जोङो खांख्राइखौ। मैथाजोंबो एवनानै जायो। आरो बेखौ जोङो। ओ-सेफायालासिनो अनला खारैफोरावबो जोङो गथा गथायै बेखौ साफा सुनानै होनायै जानायखौ नुदों आरो।
औ औ
आङो बेखिनिखौल' जानायखौ नुदों बेनि अनगायै जादोंब्ला आङो नुवाखै आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नों
नोंथां बिदिब्ला दिनै रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ औ जागोन दे नोंथां गोजोननाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
उम